हेलौ खोनाबाय?
औ खोनादों
आं दा नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंगोन ओमफाय नोंथाङा बुंबानो जाबाय आमफाय नोंथाङा जुदि सोंनो गोनां दं दंला आंनाव सोंनो हागोन ओमफ्राय दा दावबायनायनि सोमोन्दै सोंनि आरो आङो दा नोंथाङा ओरैनो ओ ओरैन थानाय समाव दावबायनो लुबैयो ना लुबैया? बेरायनो लुबैयोना ओम ओरैनो दासा सानदि नोंथाङा उन्दैनिफ्राय नैबे समसिम, माबे माबे जायगायाव दावबायखो ओरैनो फिसा फिनलानि निफायलानानै गेदेर जायगासिम।
औ। आंथ दासि- सिम एसेबां जायगायाव बिदि दावबायनाय जायाखै। ओ।
ओरैनो आं सिरियाखाना बेयाव थांबाय।
आतसा बेै फोरनि सोमोन्दै नो। दा एसे बुंनो हागोन नामा माबायदि जायो बैहाय।
बे जायगायाव?
उम। ओरैनो मा मा नुबोखो नोंथाङा? ओजों थांनानै।
औ। बेयाव थाङोब्ला जोङो। औ जिब जुनार फोरखौल नुनो मोनो।
ओरैनो माबायदि रोखोमनि जिब जुनार नुखो?
अ जेरै उ मोसा।
ओमफ्राय बिदिनो मा। मा नुनाय नों ओरैनो।
आं
जि जखुनु बिदि ओम बिदिनो जिखुनु जिब जुनार नुदों आरो ना? ओमफ्राय जेनेबा ओ बै सिरियाखाना जिहेथु बुंबाय बे बबेयाव दंमोन? अबि जायगायाव
बियो गुवाहाटीनि। ओ मोनसे जु रड होननाय बे जायगायाव दोङो।
आतसा आतसा। बे गोबां मानसि जायो नामा ओरैनो?
औ औ जायो नायनोथ' गोबां मानसिफोरानो फैयो। उम।
आतसा गोजान गोजाननिफ्राय फैयो आरोना? ओमफ्राय बैयाव ओ जिहेथु सिरियाखाना बेखौ नायनो थाखाय हाबनायाव मायबाफोर रां बिदि लायो नामा?
औ औ औ सिगांग्रो बेयाव हाबिनि सिगांनो टिकेट दान ग्रोनांगौ जायो।
आतसा बेसेबांसो लायोमोन ओरैनो?
ओरैनो जों थांनाय टाइमावथ' बिदिनो थार्टि बा फर्टि बेफोरबायदि लादोंमोन थामजि बा ब्रैजि बेफोरबायदि लादोंमोन। दानिखौबा बेसेबां लागोन मिन्थि थला आरो
ओम ओ दा बे जाबाय नोंथांनाव ओरैनो मोननैसो सोंथि सोंनि आं दा जेनेबा नैबे गरम जिथु गोलोम बोथोर नङा होमबा? बे गोलोम बोथोरनि समाव मा बे जायगायाव दावबायो बा बांसिन मोजांसिन साबसिन जागोन आरो। अबे जायगायाव दावबायोब्ला नोंथांनि मिथिनायाव आरो नोंथांनि मथे आरो जेनेबा।
औ
मासे जायगायाव ओम
ओम गोलोम बोथोर बिनि थाखायनो ओ जोङो गासिबो थान्दा जायगाखौ लुबैयो
आं ओम थान्दा जायगा हिसाबै ओम ओम
औ
ओम
बियो मोजां आरो दायो बा दावबायनो थाखाय थान्दा जायगाया।
आतसा थान्दा जाय गा हिसाबै माबे माबे खौ नुहुरो? दो ओरैनो
जेरै अरुणाचल आरो शिलं
उम उम अरुणाचल शिलं आचसा उम बेफोराव मोजां जायो दावबायनो ओमफ्राय बेथ' जोब गोजान जाहैगोन नङा होमबा जोंनिफ्राय
औ
जोंनिफ्राय गोजान जाहैगोन दा जोंनि खाथि खाला थानाय बिदि दावबायनाय जायगा नों मिथियो नामा? बिदिनो खाथि खाला, बिदिनो फिसा फिसा पार्क बा जिखुनु बिदि दावबायनो हानाय एरिया जायगाफोर मिनथियो नामा खाथियाव थानाय?
औ खाथियाव थानाय हिसाबैथ' काजिरङाखौ मिथियो। काजिरङा होननाय मोनसे जायगा दं बेखौ मिथियो
आदसा ओमफ्राय गुबुन दंबावो नामा? दा ओरैनो ओम गुबुन जायगा
बारफोरथ' औ पार्कफोराथ' दोङो
मा मा बार ओरैनो
जेरै उदालगुरियाव जोङो नायोब ब्ला बड'फा पार्क होननाय मोनसे फिसा पार्क दङो
आतसा बड'फा बे सुख्लाय पार्क नङा होमबा?
सुग्लाय पार्क बेखौथ' आं मोनथिला जिखुनु जों मिथिनाय हिसाबै बड' बा पार्क होननानै मिनथियो आरो।
आतसा बेवहाय गोबां मानसि जायोना
औ
ओरैनो मा ओम ओम ओम ओ बै पार्कआव ओरैनो मा मा दं नों मिनथिनायाव
आंनि नुनायावथ' बे पार्कआव बिदिनो बिबार बिबारानो बांसिन दङ। बेयाव आरो मोनसे बिदिनो फख्रि दोङो
ओम ओम
औ ओमफ्राय मोनसे बिदिनो जाग्रा रेस्टुरेन्ट दङो
आतसा मोनसेल' ना रेस्टुरेन्टआ ओमफ्राय बेवहाय ओं
औ बे बड'फा पार्क सिङाव
आतसा बड'फाया सोर बुंनो हागोन ना? बड'फाया सोर बुंनो हागोन ना? बिथांखौ मिनथि मिथियोना?
औ। मिथियो ओमबाबो बिनि बागै एसेबां मोजां
अ दा नों था बुं नोंथाङा मिथिनायखौ बुंदो जेनेबा फंसेबा फंनै रावजों नोंथां मिथिनायखौ।
ओ बड'फा होननानै बुङोब्ला जों बयबो ओ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मिथियो।
आतसा।
औ।
ओमफाय बिथाङा बर' हारिनि थाखाय उम
औ बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां बिदिनो मोजां खामानिफोरखौ मावलांदोंमोन।
औ औ औ। ओमफ्राय बिदिनो बिथांखौ बर'नि बिफा होननानैबो बुङोमोन नामाथाय नंगौना नङा?
बेखौ आं मिथिला अ आं एसेबां मोजां मिन थिया
आतसा आं दा बिथांखौ मिथिनायाव बर'नि बिफा होननानैबो बुङो जेन'बा। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन बर' हारिनि राव हारिमु गासै बिथिङावनो बिथाङा आगान होदोंमोन। नोंथाङा जुदि याबा आं एसे बुंना होनि बिथांनि सोमोन्दै बिथाङा जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानिमोन आरो बिथाङा बै समाव फरायसा समनिफ्रायनो बिथाङा गोबां बर' ओ लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां खामानि मावदोंमोन हारिनि थाखाय। जोंनि हारिनि थाखाय आरो। बिथाङा गोबां बर' हारिनि फारसे सानोमोन आरो बिथाङा बै समवनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन आरो। ओ बिथांखौ बेखायनो जोङो ब' बर'नि बिफा होननानै बुंनाय जायो आरो। दा जियानोजा औ बेखिनियाथ' थांबाय नोंथांनाव आरो फंनैसो बाथ्रा सोंबावनि आङो ओ नोंथाङाथ' उदालगुरिनि ए बे खायसे जागाफोरखौ मिनथियो नङा होम्बा बे होनाय जायगा बे बेरायनाय जायगाफोरा मा मा? दंबावो ओरैनो
ओं बे उदालगुरियावथ' भैरिखुन्द' होननाय मोनसे जायगा दोङो बेबो मोजे गोबां मानसिफोरानो बेयाव बेरायनोबो थाङो। बेबो मोनसे बेरायग्रा जायगा होननानैनो जोंबो बुंनो हायो बेखौबो।
उम उम उम उम बेरायो आरोना बेवहायबो गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैयो नामा ओमफ्राय बेवहाय दैमा हाजोफोर दं नामा?
औ दङ।
आतसा उम बिदिनो बिदिनो मा मा दंबोयो उम
अ आंनि मिथिनायाथ' बेयाव हाजो आरो दै बेखिनियानो आरो गोबां बिदिनो ओ दुकानफोरबो दोङो।
आतसा उम उम उम ओमफ्राय बियो बेनि अनगा आरो खाथियाव माबाफोर दंबावो नामा बेरायनो हानाय?
औ बे करामर होननाय मोनसे जायगा दोङो बेबो बेयावबो मानसि फोरा बेरायनो थाङो।
उम उम
उम बेयाव थ' बिदिनो गुबुन बेलेग बिदिथ' गैया बेयाव साहा बागान आरो बेनो
आस सा उम साहा बागान दं आरो ना?
औ
ओमफ्राय बिदि बेनि अनगा आरो गुबुनफोर बेरायनाय जायगा दंबावो नामा? जुदि गैलाबा नोंथांनाव
दंङोजानो हागौ आं मिथिनाया बे खिनियानो आरो
उम नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिनथि थिना मोनबाय जियानो जा ओ बेरायनायनि सोमोन्दै दावबायनायनि सोमोन्दै गोबां खोथा मिनथिनो मोनबाय इयुनाव मिनथिबावगोन होननानै ओ मिजिं थिबाय दा बेखिनियावनो आंङो ओ नोंथांनिफाय गोजोननाय लाबाय जेनेबा ओ ज साबायखर जासिहरबाय आरो दे